औ नों
बिदिब्ला दिनैनि नि रायज्लायनायखौ जागायनोसै नामा जोंनि सावरायनायनि आयदा ओ बिदिब्ला जोङो
औ
जोंनि सावरायनायनि जे आयदा ओ ओं बर'नि ओंख्रि बेनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा ओ बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला मा होननानै सानो बिदि बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन दा जोंना बर'नि औ नोंथां आं बुंलांनोसै बिदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथां
बिदिब्ला जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सबाय आरो दाउ बेखौथ' बुंखाथारनांगोन आरो दंबावो जोंना ओरै नाफाम आरो दंबावो अनला मेवाय आरो दाव। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंना बर'फोरनि ओंख्रिफोरखौ जोङो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां बै
औ
सबायजों दाउजों बेखौ माबोरै बानायनानै जायो नोंथांमोननिथिं? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। दा जोंना सबाइजों दाउजों जानो थाखायथ' जोंनो गिबियाव बेहाय जोङो सबाइखौनो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ जागोन। जे सबायखौहाय जोङो लाबोनानै हाथायनिफ्राय बा जोङो फोथारफोरनि लाबोनानै बेखौ मोजांथारै सुनानैहाय फोराननानै सारायफोरावहाय एवनानै लाग्रोयो। जेरावहाय जोङो बे सबायखौहाय गेस्रेम खालामनानै लाग्रोयो आरो आरोबाव जोङो बेनि उनाव हाय एवखांनानै बेखौ खांनानैहाय बेखौ देख्रेबनानै बा हुख्रेमनानै लाग्रोनाय जायो आरो।
नोंथांमोन ए बे सबायखौ माबेयाव होख्रेमो
जोंनिथिंजायथ' बांसिन सिन खामफ्लायफोराव बा मोनसे प्लास्टारनि ओ बे जायगाफोरावहाय दोननानै बथलफोरनि जे दिंग्रिनि बथल बेफोरजोंहायनो बांसिन हुख्रोमो आरो नोंथां।
औ नोंथां जोंनिथिं बै दिंखियावबो देनाय जायो।
औ जोंनिथिंजाय बांसिनानो बे खामफ्लायफोराव बा जोङो फाखानि न'खरनि बे प्लास्टारफोराव बेफोरावहाय दोननानै बांसिन फुख्रेमो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो हुख्रेमखांनायनि उनावथ' बेखौ रुग्रोनानै लानोसै दानिया। संख्रि होनानैहाय। बेनि उनावहाय जोंना ओरै दाउखौ रेडि खालामनानै लानोसै। बे दाउखौहाय सावनानै बा गोदानानै रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ नोंथां दाउखौ बै एवग्रोना लायो नामा नोंथांमोननिथिं?
नोंथां जोंनिथिंजाय बेबायदिनो बांसिन संनानै जायो आरो।
औ नोंथां बे दाउखौ एवनाय समाव बेखौ दाउ बेदरखौ मोनहोखायो। ना एसे गोथांफ्राम गोथांफ्राम दोनो?
औ नोंथां दा जोङो बे दाउखौहाय थाव आरो सामब्राम बानलु संख्रि बा हालदै आरो हाइ हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होखाजोबनानैहाय दसे एवनानै बेखौ मोनफ्राम मोनफ्राम बेबायदि दोनथ'यो आरो। जे बेखौ फोमोनथाया
औ नोंथां।
औ बेनि उनावहाय जोङो बे सबाय रुनानै लाखानायखौ होसननाय जायो आरो।
बेनि उनाव बेसेबांसो मिनिट संनाय जायो ओंख्रिखौ।
औ बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव जोंना मोनसे दंबावो खारै। बे खारैखौथ' जोंङो होथारनांगोन मानो होनबा खारैखौ होबासो बे सबाइया या गुरैसिन जागोन आरो बेदरफ्राबो गुरै जागोन बा। बांसिन गोथावसिन जागोन मिलौसिनगोन।
औ नोंथां खारै बे खारै जि होनदों नोंथाङा बै खारैखौ मानिफ्राय ओइ बानायनाय खारै बाहायो ना बै
औ जोंनिथिंजाय बांसिनानो बे न'आव जे थालिरनिफ्राय बा सबायाइनि बेेजेंफोरखौ सावनाय बे खारैफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ दा बे नोंथांमोननिथिंजायबो खारैखौ न'आव बानायो नामा नोंथां
नोंथां खारैखौथ' जोंनिथिं न'आवबो बानायायो आरो खाय फाया बै बायनाय खारैखौ बो बाहायो जि सौदा खारै होननानै बुङो बायनायखौ
औ नोंथां
ओमफ्राय बै औवा मेवाइखौ जायोना नोंसिनिखै
जायो नोंथां
औ बै औवा मेवाइखौ गासै औवानिखौबो जायोना माबेबा मोनसे औवानि मेवाइखौ जायो।
औ नोंथां जोङो गासैनिबो औवानि मेवाइखौ जाया। जोङो खालि औवा बुरखानि मेवाइखौल'सो जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां बै मेवाइखौ माबादि खालामनानै जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोङो बे औवानि मेवाइखौहाय गोबां रोखोमनि बानायनानै जानो हायो जेरै जोङो अनला बा दाउफोरजोंबो जानो हायो जोङो बेखौहाय लाबोनानै जे गोबा गोबा हानानैहाय बिनि बिगुरफोरखौ लेमनानैहाय बेखौ साखा साखा हानानै लायो आरो फिसा फिसा महरावहाय बेनि उनावहाय जोङो ओरै दाउजों जानोबा दाउजों सङो। आरो जोङो अनलाफोरजों आरो आलु गाव गोजा बिदि जानो गोबां रोखोमनि जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां बेखौ फ्राय बेखो फ्राय खालामनाबो जाजायोना नोंथां?
औ औ जाजायो नोंथां। जाजायो।
माबे मोनसे ओ रोखोमा बांसिन गोथाव जायो औवा मेवाइजों माजों जायोब्ला बांसिनै गोथाव मोनजानो हायो?
औ औ आंथ' बुंनो थाङोब्ला बांसिन औवा मेवाइजों अनलाजों दाउजों बेजोंनो जाबानो बांसिन गोथावसिन मोननाय जायो आरो नोंथां
बिसोर मोनथामनि कम्बाइनेसेना जोबोद मोजां जायोना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङा जाफेराखै नामा
जाफेरदों नोंथां नाथाय बानायफेराखै नोंथाङा बानायफेरबाय ना
औ बानायफेरबाय नोंथां आरो जोंना जेरै दंबावो नाफाम बे नाफामखौ नोंथाङा जाफेरदोंना जाफेराखै
औ नाफामखौबो जाफेरदों नोंथां नाथाय ना नाफामखौ जानायल'सो जायो बानायनाया मा माबादि बानायो बेखौ जेबो मोनथिया
अ
बिदिनो न'आव आलासिफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आलासि फोराबो हरो बेनिफ्राय थिग बिदिनो न'आव संना होयोब्ला जानायल' जायो आरो जोंनिया
अ
नोंथांमोननिथिं बै नाफामखौ बानायो नामा?
औ बानायो नोंथां
औ बानायोब्ला माबादि बानायनाय जायो नाफामखौ एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आं ना ओ नाफामखौ माबोरै बानायो बेखौ खिन्थानो अब्ला नोंथांनो। दा जोंना नाफाम बानायनो थ' गुबैयैनो जोंना नाखौथ' नांथारगोन।
औ ना गिदिर गिदिरखौ बाहायो ना ना फिसा फिसाखौ बाहायो नाफाम बानायनायाव?
अ अ दा बे नाफाम बाहायनायावहाय ना फिसाखौबो बाहायनो हायो आरो गिदिरखौबो बाहाय नो‌ हायो। आरो नाफाम होनो आरो बे मानसिफ्रा खि नाफा नाफाम बानायनो मोना गिदिर गिदिरा जेरै बालाबाथि खि बा थेंगोना बेफोरबायदिया बांसिन गोथावसिन जायो होननानैहाय जे फिसा फिसाया एसे गोखा गोखा जायो होननानैहाय बुंङो आरो।
औ नोंथां
औ दा जोंना नाखौ लाबोनानैहाय मोजाङै फोराननानै बेखौ लाग्रोनां नांगौ आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोंङो बेखौ जेब्ला नाया रानो। अब्ला जे थास'नि देन्था बे थास'नि देन्था थाखौहाय लाबोनानै आरो जोंना ओरै सामब्राम गुफुर जा नै बे मोदोमो बे बेखौहाय जोंङो मोनथामजों ज' खालामनानैहाय जोंङो उवाल आवहाय देनाय जायो आरो नोंथां।
जायखिजाया थास'नि देन्थायानो जायो नामा? नाय मोनसे औ
दा बुङो आरो औ जा बे थास' गोसोम मनिया बांसिन गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जेनाखि थास' गोसोम गां बेखौहाय होब्ला औ बेखौ होबा गोथावसिन जायो होननानै बुंनाय खोनायो आरो जोंङो।
औ नोंथां आरो बेनिफ्राय
औ दा जोंङो बेखौ देखांनानैहाय मोनसे ओ थेमा बा जोंङो औवानि हासुं फुंफोरावहाय बेखौ मोजांथारैहाय सोनानै दोनो आरो आरो बेयावहाय जोंना बारखौ हाबहोनो मोना।
ओ सा सानबेसे सोनानै दोननांगौ?
बेखौथ' जेसेनो गोबाव दोनो जेसेनो गोथावसिन मोनजायो आरो। नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला मास मोनसे मोननैखौथ' दोनथारखानांगौ। आरो हायोब्ला नोङो बेनि बारासिनखौसो दोन दोनबावनांगौ। खौ आरो बिनि खमावबा बियो जा जाया आरो मास मोनसेनि खमथारावबा बियो जाजाया जाया नाफामनि महरखौ बियो लाथ'वा आरो।
नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हानानै बि
बिदिब्ला गोजोन्थों।